हयना?
औ खोनादों।
औ औ अ बिदिब्ला जों टपिकनि टपिकआव डाइरेक्ट फैनोसै
औ दे।
जों दायो जोंनि बर' समाजनि जेंनाफोरखौ लानानै फंनैसो सावरायनाय जागोन आरो।
औ
उम दा आं फंनैसो बुंग्रोनि औ। ओ जोंनि बर' समाजनि जेंना बेनि बाथ्रा बुङोब्ला जोंनि समाजाव जों नुयो गोबां जेंनाफोर दङ जोंनि समाज आव। जायफोर बाथ्राफोरखौ दायो बुंनानै जों बे ससे समाव बुंनानै रायज्लायजोबनो फोजोबनो हाखानाय नङा। दा आङो मोननैसो जेंना फोरखौ लानोसै आरो। दा जोंनि गिदिर गिदिर जेंनाफोरखौ एसेबां गिदिरसिम थांद्रायाब्लाबो जोंनि गामिया ओनसोल नाफोर खौनो एसे सावरायनोसै। दा जोंनि जे जोंनि समाजाव जोंनि बर' गामिफ्राव जोंनि बरफोरनि जायगाफ्राव गोबां जेंनाफोर जायो। जेरै ओ जोंनि बर समाजाव बिमा बिफाफ्रा जुमाय लोंनानै नखराव दुम दाखाल खालामनाय। गथ'फोरनि जानाय लोंनाय फरायनाय बेफोरखौ दिथा होनो रोङि बेफोर बे जाबाय जोंनि बर समाजनि मोनसे मेन जेंनारि गामि एरियायाव थाग्रा मानसिफोरनि थाखाय दा बेनि अनगायैबो ओ जोंनि समाजाव लाइमोनफोर दङ जाखिनि लायो जाखांफुनाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोर बैसोर बायदि लाइमोनफोरा माने निसा बुस्थु लानानै गाव माने सम खामानि मावनाय सम बेफोरखौ माने थाल लाया बेफोरखौ लोंनाय जानायाव सम बार बबावबा पिकनिक स्पट लामास खामायाव बाइक सादावनानै ओरैनो टाइम बारहरनाय बेफ बेफोरबायदि लाइमोनफोर दंसै आरो आथिखालाव बेनिफ्राय आरो फारसेथिं जायफोरा लेखा फरायदों बिसोरबहाबो साख्रि बाख्रि मोनैनि जेंना बेखारनि जेंना बेफोरबायदि ओ जायोसै आरो आरो खायसेफोराबा थाखा फैसा गैयिनि थाखाय लेखा फरायनो हाया गोरों गोबां गोजान गोजान जायगाफोराव खामानि मावनानै नखर ओ किसुमाना खामानि मावनानै नखरफोरखौ सालायदों नाथाय किसुमानफोरा थाखा फैसा खामायनो रोङा खामायो जायो कम्पानियाव ओरैनो थानानै बेबायदि नखरफोराव माथाद दों मा जादों बेफोराव खबर लायो माने बेफोर जाबाय जोंनि समाजनि मोनसे मोनसे जेंना आरो फ्राय जोंनि समाजाव दा बेफोर जेंनाफोरा जागासिनो दं। बेफोरनि अनगायैबो जोंनि समाजाव माखासे रायलायथावै जेंनाफोरबो दं नाथाय जों बेफ बेफोरखौ रायलायला दा बेफोर। नाय माखासे ओ जेंनाफोरखौ नोजोर होनानै ओरैनो फंनैसो नोंथांखौ माने बुंनो खावलायबाय आरो
औ माने आंनि मोन दांनायाव आरो आं बुंनोसै माने जोंनिया ओ बेफोर मा होनो जेरै नोंथाङा बुंदोंमोन ना जौ फाननाय ओ दुम दाखाल खालामनाय माने जोंनियाव गोबां दासिमबो रांखान्थिनि आंखाल रांखान्थिनि आं खालामनानै जादों होनोब्ला माने जोङो आङो सिगाङाव रायलायखानाय बायदि बुंनोसै माने जोंनियाव ओ उन्दै बेसो हाबा जा जानाय आं बेखौ सिगां लाग्रोनोसै आरो उन्दै बैसो सोआव हाबा जानानै जोंहा ओ रां खामायनायाव एसे मा होनगोन रां खामायनो हाला जाहैबाय ओमफ्राय नआव थानानै मा मावगोन जाबाय बिनाव इडुकेसनबो गैया जाहैबाय आरो बेनाव स्किलबो जेबो गैला जाहैबाय
औ
ओ ओमफ्रायो ओ उन्दै बैस हाबा जानानै बिसोरो ओ गथ गथाइ खांबाय बिसोरखौ फोरोंनो बा माने रांनि गोनांथि जाबाय त बे समाव बिसोरो माने रां खामायनायाव गोसो होनो सानबाय आरो ओ बे समाव बिसोरो जौ फाननाय
सानना लाबाय आरो इजि खामानि सानना लाबाय आरो जौखौ नखौ नआवनो फानबाय नआवनो लों बाय नआव थाबाथ नआवबो लोंनाय जाखायो नङा होनबा? बिदिनो दावराव दावसि जाबाय कन्ट्रल हायै जालांबाय बिदिनो नां नांलाय खमलाय बांबाय गथ माखाखौ केयार लानो हायि जालांबाय बेफोरबायदि सानो आरो आं माने उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौनो मेन सानहरो आरो ओमफाय ओ जोङो उन्दैनिफ्राय माने बे बिमा बिफाया जेराव खेयार लानांगौ सममोन बे समाव लानो हायासै आरो बे बेखार बेखार होनदोंमोनना नोंथाङा बेखारनि जेंना ओ बे ओ बेकालनि मेन जाहोनाबोथ जाहैबाय बे स्केल स्किल जेराव जोंहा स्किल थायोब्ला जोंहा माबा मोनसे खामानि मावनानैथ जोङो गावनि आथिंआव गसंनो हायो नङा होमबा सा जोंनि अनगायैबो माने ओ जोङो स्किल थायोब्ला जेरै स्किल होननानै बुङोब्ला जोङा जेरै आं मोनसे एगजाम पल होनोसै ओ जेनेबा ओ हिनजाव फोरनि बेलायाव आरो हौवाफ्रा मावनो हायो जेनेबा टेइलरखौनो ओ मावबाय ओ जोङो टेइलरखौ सोलोंबाय बिनि उनाव नोङो ओ सोरनिबा दुख दखानावबोथ' नोङो जुदि नोङो ट्रेनिं लाख खांनायनि उनावनो नोंथ एक्सपार्ट जायाना जोङो गुबुननि दखानाव थाग्रोनांगोन सोलोंफिननांगोन माने बेखौ जों एसे ओ बिनि बागै बांसिन मिथिबावनो थाखाय आरो थाबाय बिनि उनाव नोंहा ओइ एसे एक्सपार्ट जाबाय बिदिब्ला नोङो गुबुन गंसे दख फानहोनो हाबाय होमबाथाय दखान होनानै बेनि उनाव नोङो ट्रेनिं सेन्टारबो खुलिनो हागोन उनाव ट्रेनिं सेन्टार खुलिनायनि उनाव आरो नोंङो जुदि गोबां स्टुदेन्ट जायोब्ला नोंथ हारसिं फोरोंखजोबनो हाया ना ओ बे न नोंहा ट्रेनारबो सोसननानै दोननो हाबाय बेफोरबायदि जायो आरो नोंहा ट्रेनार ट्रेनारनो नोङो गावनो गाव सेलारि होनो हानाय जाहैबाय बे समाजनि जेंनायाव गोैलैयामोन बाट आङो माने बेखार गावखौ बेखार साना ओ साननायनिफ्राय बोखारनो थाखाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो हायो बेखौ बुंबाय आरो आङो माने आङो आंनि बुंनाया इदि उल्थां फालथां जालांबाय आरो नोंथाङा एसे गाज्रि मोननो नांला आं बारा
थिगानो
नों दा बुंफिनदो दे ए थिगानो
नोंथांनि होननायाबो थिगानो जादों बेफोरबो जोंनि समाजनिनो जेंनाखौनो हमनानै लानो हायो खारन बेफोर जाबाय मोनसे बेखार थानाय लाइमोनफोरा सोलोंना लानो रोङिफ्रावसो बेफोर बाथ्रा फ्रा ओंखारो नालाय आ बिदिनो ओ यो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि समाजाव गोबां जेंनाफोर दङ। ओहोम गामि ओनसोलफोराव लोंनाय जानायफोरा दासिमबो खम जायाखै। बिमा बिफाफोरा गथ' फोरखौ सामलायनाय फोरा दासिमबो थिग जाजोबाखै आरो जोंनि गामिनि ओनसोलाव रायजो जानाय मानसिफोरनिया आ फारसेथिं ओ देरफुनाय लाइमोनफोर बिसोर माने निसानि निसायाव गबनानै दं बैसोरबो बेफोरबो माने जोंनि समाजनि मोनसे मोनसे जेंनाख खौनो बुंनांगोन जोंनि समाजनिनो कारन बिसोरो बुजिस्लाबनो हाया उन्दै उन्दै मानसिफोर माबेनिफ्राय निसाला माबेनिफ फ्राय निसा लानानै आ लोंजानायावल गफबनानै थायो जाय समाव माने लेखा फरायनां आथिखालाव सोलोंथाइया जोंनि मानसिफोरनि थाखाय गोबां इनम्फ इम्फरतेन जानानै फैबाय दा बेबायदि समावबो बिसोरो लोंनाय जानायावनो खम लोंनाय जानायावनो गबनानै थायोब्ला माने इयुनाव बिसोरहा मोजां नखराव दाहैनो हानाय सुबि हानाय नङा आरो माने आ नलेजफोरा खम जाहैगोन जुदि थिखालाव जुदि सोलोंथाइनि बिथिंफ्रावनो गोसो हो होआब्ला थिग बेबायदिनो नोंथाङा बुंनायबायदिनो मोजां नखर दाहैनो हायो उन्दै बैसोफ्रावनो हाबो जाहैनाय माने बेफोरबायदि साननायफ्रा बिसोरनाव फैगोन खारन बिसोर बे बायदि ओ निसाजोंनो थाबाय थाग्राखा नालाय दा इयुनफ्राव बिसोरो हाबा खालामफ्लाङोब्लाबो बेफोरबायदिनो जुमाय फाननाय मानाय गा बेफोरबायदि माने जाहैनो हागौ आरो इयुनफ्राव बेफोरनि अनगायैबो जों ओ गोबां बाथ्रा सावरायनो हायो जोंनि बर' समाजनि जेंना हिसाबै ओ फरायनाय बिथिंफोराव जों नायनो हायो खिसुमान ओ स्कुलफोरा गैजोबा खिसुमान जायगाफोराव स्कुलफोरा दंब्लाबो माखासे सरखारि जायै माबा जायो बेफोराव किसुमान ओम स्कुलफोरा थैलांनायबो जों नु नुदों आरो बेफोरबायदिखौ दा बेफोराव आरो जोंनि बर' मानसि खाथि खाला। बेफोर फोराव रायजो जानाय थायो दा बैफोरबायादि जायगानि मानसिफ्रा स्कुल कलेजफ्रा सोरनियाबा सोरनियाबा गोजान जायो आरो सोरबा सोरबा हादान बेफोर बेफोरबायदि जायगायाव रायजो जानाय मानसिफ्रा थाखा फैसानि गोबां प्रब्लेमाव थायो।
ओं थायो औ।
बायदियाव मोजां मोजां जाखिनि लाइमोनफोर बिसोर माने सम लानानै मोजां सोलोंथाइफोरखौ लाहैनो हाया आरो बेफोरबायदिबो जायो।
जोङो बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बांसिनो रांखान्थियाव गोसो होनांगोन बायदि सानोना रांखान्थि जौगा होग्रोनांगोन आरो माने। रांखान्थिखौ रांखान्थियाव जुदि जौगायोब्लानो गासैबो बिथिंनिफ्रायनो इसे जौगानाया फैगोन बायदि
रांखान्थि जौगायिआबो जोंनि सम सम मोनसे जेंना जेंनायानो दा नोंथाङा माबाफोर गोसो खांबावदों नामा गोसो गोसोआव माने बुंबावनो हागोन आरो। लांदां
दाथ बुं बुं थला नामा समनि आंखाल एसे।
औ।
रायज्लायनायखौ बेयावनो दोनथनोसै नामा।
आंनिया टेन मिनिट जाथयाखैे र दसे थाबावनि। नोंथांजों माने ओ आथिखालनि बर' समाजनि माखासे जेंनाफोरखौ सावरायनानै गोबां बा थ्रा मिथिनो मोनबाय। लांदां नोंथाङाबो गोबां बाथ्रा फोरमायथिबाय। नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनदों आरो टपिकआ जोबोद मोजां जादों सिगाङाव आं बे टपिकनि सायाव रायलाय खायाखैमोन। उम हो। औ। थपिकखौ बेखिनियावनो दोनथनसै औ।